नोंथाङा सम दं
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
हेल'
खोनादोंना नोंथाङा।
हेल'
हेल' नोंथां।
हेलौ
खोनादोंमोन नोंथांङा? हेलौ नोंथां!
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा? नोंथांजों आं दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां। नोंथाङा सम दंना? नोंथाङा सम दंब्ला दा
जोङो जौ बानायनायनि सायाव सावरायनोसै आरोना? जोंनो जौ बानायनो थाखाय खाय जोंनो गुबैयावनो जोंनो एमावनि गोनांथि जायो एमावखौ जोङो बानायनो थाखाय जोंनो जेनेबा जोङो जोंनि बारि बानसि बारि ओनसोलफोराव जोङो जेरै मोखोन बिलाइ आरो खान्थाल बिलाइखौ नांगौ जोंनो बेखौ खाना लाबोखांनायनि उनाव जोंनिया न'आव माइरं सोमना दोननायखौ जोङो सोमना माइरंखौ जोङो सोमना दोनो सोमना दोनखांनायनि उनाव जों बेखौ दिंखियाव देयो देखांनायनि उनाव जोंना देखांनायनि उनाव जोंना बेजों जोङो जाब जा बिलाइ खाना होनदोंमोन बेखौबो देफायनानै जोङो गलायदेरो गलाय देरखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ गलायदेरखांनायनि उनाव जोंना बेखौ लारु बानायो दुलुर दुलुर बानायखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ सान्दुङआव फोरानो फोराननानै जोंना बेयो
फोरानना बियो जानोनि थाखाय थियारि जायो औ बे जाहिनबा बेयाव थियारि जाखांनायनि उनाव जोंना
थियारि जाखांनायनि उनाव जोंना मा होनोलाय बेखौ जोङो थियारि जाखांनायनि उनाव जोंना ज'हाय बानायनाय जेनेबा जौ बानायनो थाखाय गोनांथि जायो माइरं एंखुरनि माइरं एंखुरखौ जोङो दखान बा गलाफोरनिफ्राय लाना फैखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओंखाम महरै सङो बे संखांनाय ओंखामखौ जोङो संखांनानै बेखौ फेनो आरोना। फेनानै दोनखांनानै फेनानै दोनो जेनेबा प्लास्टिक बा खान्थाफोराव बेनि उनाव जोंहा बेवहाय एमावखौ गलायदेरो गलाय देरखांनानै जोंना बेखौ खान्था बा प्लास्टिकनि जेनेबा दोंग्रा बुस्थु आव दोननो जोङो दोनखांनायनि उनाव जोंना सप्तासे बा सानब्रै सानबानि गेजेराव बियो जोंनिया खाथियाव जोंहा रोसि जायो जायखौ जों जौगिसि हिसाबै लोङो। बेखौ लोङाब्ला
सैथो नोंथां
बेखौ लोङाब्लाबो जोंना जौ गोरान बानायनो हायो जौ गोरानखौ जोङो जेनेबा अराव सावो सावनानै जोङो सावखांनायनि उनाव। सावखांनायनि उनाव जोंना बेखौ। फानो जोङो फाननानै बे जेनेबा गोबां मानसियानो लोङो। बबेबां मानसियानो लोंना मोजां मोनो। जोंनिया जेरै। गामि ओनसोलफोरनिफ्राय जोंना गोबां बायनानै लोंफैनायखौ जों नुनो मोनदों, आरो नङाबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय बेफारि बा फायखारिफोरा बायना लांनानै जौखौ। नोगोर सहराव गोबां दामाव फानहैयो जोंनि जेनेबा ओ जोंनि जेनेबा लकेल न'खराव बानायनाय बेफोरखौ जोंनि गोबां जायगायाव फानहैयो।
आरो जोङो जौ खौ बानायनाया जोंनिया जोबोर गोरलै नालाय जोंहा जौहा गोबां रोखोमनि दङ जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जेरै जों माइब्रानि माथानिबो बानायो बेनि अनगायैबो जोंना बेन बुहुद गोबां बाहेरा जौ दों जेरै बियार गोरजा जायखौ बुङो जोङो जेनेबा गला दखानफोर राव मोननायखौ बेफोरखौ लोंब्ला लोंनायखौ जों हायोब्ला बेफोर जोङो न'आव बानायनायफोरखौनो हायोब्ला एफा एनै लोंनांगौ नङाब्ला जोङो जेनेबा गला दखाननि जौफोरखौ बायना लोंनाङा मानो होनोबा बेवहाय गोबां गाज्रि बेसाद जेनबा मुलिफोर बेवहाय बाहायनाय जायो केमिकेलफोरखौ। जायनि थाखाय जोंनि देहाफोरा गोबाद खहा जानो हागौ। गोबां बेमाराव गोग्लैनो हागौ। बेमाराव गोग्लैबा जोंनिया जेनेबा डाक्टरफोरनो देखायनो लांबा जोंनिया गोबां रां खरसा जानो हागौ जेरै गोबां रांनि आंखाल जानो हागौ। बेनिखायनो जों न'आव बानायनाय जौफोरखौनो एफा एनै लोंनांगौ। आरो हाय आरो नङाब्ला जोङो बेहाय गला दख खाननिखौ बायनानै लोंनाङा आरो जोङो दानियाथ' आरो जौ खौ गोबां बिबांनि लोंनाया गाज्रिखौनो बुंजायो मानो होनब्ला जों जेरैबायदि नुबोनो मोन्दों। जौ लोंनाय जेनेबा जोंनि न'खरफोराव दुम दाखाल जाफैनाय दुम दाखाल खालामफैना आरो बेनि अनगायैबो जोंना
बेनि अनगायैबो जोंना जौ दुम दाखाल खालामनायनि अनगायैबो जोंना मा होनोलाय बेखौ जोंना औ जोंनि जेरै बुंनो थांबा दा लाइमन जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि लाइमोनफोरा फुजा फाथाल फुजा फाथालाव थांनानै जौ लोंनानै गोबां जेरै बाइक गारिफोरखौ जोंनिया गोबां ज गोसायै सालायनानै बा गोबां एक्सिडेन्ट जानानै गावनि जिउखौ खोमाना लानायखौबो जों नुनो मोनदों। जेनेबा बेफोर बेफोर जोङो गोबां फुजा फाथालफोराव जौ लोंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। हायोब्ला जाहाथे जोंनि देहानिनो मोजां। आरो जोंनिया जोंनि जिउआ जोबोद बेसेन गोनां नालाय। बेनिखायनो जोङो फुजा फाथालाव जौ लोंनानै जेनेबा एक्सिडेन्ट जाना थैनाय फोरफोरखौ नुनो मोननायखौ जोङो नुनो गोबां नुनो मोनदों बेखौ खमायनांगौ। नोंथाङाबो एसे जेनेबा जौ बानायनाय बा जौ लोंनायजों मा मुलाम्फा मा गाज्रि जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनाहोलाय।
औ जागोन नोंथां। बेनि बागै नोंथाङा जाखिनि गुवारै फोरमायना होलांबाय। बेफोरबो नंगौ नोंथां थारैनो सैथो। जौआ जों बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो लों बोनाय बा बानाय बोनाय मोन बेखौ लोंग्रा हिसाबै जों बाहायो नोंथां जे जों नंगौ जौखौ जों लोंनांगौ जौ खौ जों बे बा जुमाइ जौ गोरन बा सेरेब बेफोरबायदि मुङै जों मिथिनाय जायो नोंथां। खौबो जों एसे खम बिबांनि लोङोब्ला जोंनि देहानि थाखायबो मोजां नोंथां।
औ
जौखौ एसे एसे बिबांनि लोङोब्ला जोंनिया जेरै नारथाय प्रेसार सुगार बेफोरखौबो जोङो खमियो होननानै खोनानो मोनो बा बुंनाय खो
औ नंगौ
बेनि थाखाय जों जौखौ एसे एसे लोंनांगौ।
औ नंगौ
बा मा खहा जायो बेनि बागैआ एसे बुंनि
औ बुंलाय
उन जोलै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा हौवासा हिनजावसाफोरा जौखौ जाबायदि बाहायनांगौ बेबायदि बाहायनो रोङा गोबां बिबांनि लोंनानै बा मेला फांसन बेबायदियाव गोबाङै लोंनानै बांद्राय गोसा बिबांनि गारि मथर सालायनाय नांगौ मादिनि बांद्राय स्पिदाव सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय लामा दथायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ थाबैनो जोङो खोमानानै लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं नोंथा बेबायदि गोबां जोंनि गारजेन बा बिफा बायदि सुबुंफोरा खायसे खायसे बांद्राय बिबांनि जौ लोंनायनि जाहोनाव जोंनि उन्दै बे फंबाय बिनानाव फरायसा बा जोंनि समान लोगोफोराबो न'खराव दुम दाखाल दावराव दावसि जानायनि थाखाय गावनि फरायनाय खौ आस'खान्दा खालामनानै लानांनायखौबो न'खरनि थाखाय आस'खान्दा फा नांनायखौबो जों गोबां नुनो मोनगासिनो नोंथां
औ नंगौ
आं बेखौनो फोरमायहरनो सानो जे नोंथां जाहाथे बाहायोबाबो अम्रिद बायदि आं बिबांनि बाहायनांगौ बांद्राय ना गौनि गोनांथि बिबांनि बाहायनाङा जौ फायनो आबै आबौ आजौ आजै मोननिफ्रायनो जों लोंबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दं बेबायदि दानि जुगनि जौ होननानै गोदोनि जौ आरो दानि जुगनि जौ होननानै बुङोब्लाथ' फारागथि बेखौनो नुनो मोनो नोंथां। औ जोङो मोजाङै बा जेबो केमिकेल होयाबालासि नों बाहायनानै लोंबोनाय
औ नंगौ
दानि जौ होननानै बुङोब्लाथ' जों बिदिन्थि महरै गुवाहा टि सोहोरमानि जौखौ जौनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला बेहाय जोङो जा जौ खेबसे जोमाय सेरखा दा बा खेबसे सेरेप बेहायनो जोङो केमिकेल गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनानै बेखौ खेबनै खेबथामाव लागै जोङो सेरेब दिहुननाय बा जौ दिहुनायखौ नुनो मोनो बेबायदि सानफ्रामबो फुङावनो जुदि लोंबाय थायोब्ला जोंनि देहाया गाज्रि जालांगोन जों जाखिनि होनांगौमोन जाखिनि थांनानै थानांगौमोन
उम
बेनिस्राय जोङो खम समावनो जिउ खोमानानै लानो गोनां जागोन नोंथाङा बेनिखायनो जोङो जा हायो जौ लोंनायनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला थ' जानगाराव थानायानो मोजां नोंथां जौखौ बाहायोब्ला देहानि थाखायबो खहा आरो गामि बा न'खरनि थाखायबो मान सनमान गासैबो खहा जायो। जों जोङो आउट अफ कन्ट्रल जाखायो नङा होमबा नोंथां एसे खम बिबांनि जौखौ जों लोंनांगौ बा बाहायनांगौ। जोङो बांद्राय रोङोब्ला जौखौ बांद्राय लोङोबा गावखौनो हमथानो हाया बा गावनि गोसोखौनो सामलायनो हाया बेहाय जोङो मावनाङिखौबो मावफ्लांङो। खालामनाङि जाथायखौबो जों खालामनाङो बेनिखायनो जों नि इयुन जोलैफोरा जौखौ लोङाब्लाबो खम बिबांनि लोंनांगौ बा
औ नंगौ
जानला मोनला समाव बाहायनाङा फरायनाय लाइमोनफोरा गौ बेबायदि उन्दै उन्दै समाव मोजाङै फरायनानै लानांगौ बेबायदि समाव जमा जमा थानानै लोगो लेवाजों थानानै जौ सिगारेट बायदि निसा बुस्थुखौ बाहायनाङा होननानै आङो बे लाइमोनफोरनिसिम फोरमायनो सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ
जौ लोंनायखौ जोङो बांद्राय गाज्रि होननानैबो बुंनो हाया। बेयो जोंनि देहायाव गोबां हेफाजाबबो होयो आरो खहाबो खालामो। बे गावनि सायावसो सोनारो जों माबायदि बाहायना माबादि बाहायनांगौ दे होमबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिनोसै नामा नों थां समाबो थौबाय।
औ दे गोजोनथों